हेल' नोंथां औ नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दङबा?
औ दङ ओरैनो जिरायना दङ फुंबिलि समनि।
औ औ आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव बबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ हागोन थारैनो हागोन नोंथां।
औ औ माने आं बे जोंनि माने जिखिनि जौ बे जों जोंनि न'खराव बानायनाय जौ जोंनि जोंनि हारियाव बानायनाय जौ बिदिनो बा जेनेबा दस्रा जायगानि बानायनाय जौ बेफोरनि सोमोनदै माबोरै बानायनाय जायो मा बेखौ माबोरै बानायनानै जों मोननो। हायो जों मैगंखौ माबोरै बाहायनांगौ जों बेनिफ्राय माने माबायदि सुबुङा बेखौ लोंनांगौ जों बेनिफ्राय जानाय खहा जों बेखौ माबोरै
औ। औ औ थारैनो नोंथां सोंनाय लेखायै आं फोरमायनो लानोसै जौ सावनाय होनोब्लाथ' जोंहा जों आं बर' हारिनिखौनो बुंनोसै जोंनि जौ सावनायनि आदबखौ दा जोंहा बर'नि आगु आबै जों जोंनि आगोलनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे आसार खान्थि नङा होमबा जौ सावनाया दा जौ सावनायखौ जोंङो बर' हारिमुनि नेरसोन एबा बाहागो होननानैबो बुंनो हायो नंङा होमबा नोंथाङा? जेहेथु जोंनो सावनायखौ नु नुनो मोनो नंङा होमबा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव खोनादोंनाा नोंथांङा औ दा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुआव जौ संनाय बे खान्थिया दिनैसिम सोलिगासिनो दंङो दा जों जौ सावनायनि नेमफोर खायसे नेमखान्थि बाहायनानै जों जौखौ बानायनो हायो नंङा होमबा दा जोंहा जौ खावनायनि आदब होननानै बुङोब्ला जों जौ बानायनो थाखाय सिगांग्रो ओंखाम संना लाग्रोनांगौ जायो नंङा होमबा नोंथां दा आ बेहाय जोंहा ओंखाम आव एमाव एबा ला नि मसला होनांगौ जायो नङा होनबा जायखौ खौ जों बुंङो बेखौ होनांगौ जायो दा जोंहा एमावखौ बानायनोब्ला माबादि बानायनांगौ होनोब्ला जों एमावखौ मि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोर जेरै खान्थाल बिलाइ ओ रैमालि बिलाइ मोखोन बिलाइ बायदि बायदि बायदि रोखोमनि बिबार बायदि बायदि मुवाफोर होनानै जोङो माइरं गुन्दैजों लोगोसे गोरोबनानै एबा मिलायनानै लारु महर हरै गोरोबनानै दिखि एबा उवाल सनानै खौ लारु महरैसे थुमनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेखौ सान्दुङावहाय फोराननाय जायो बेनि उनावहाय बे लारुआ जे गोदान महर मोनो एबा रानोब्ला बेखौ जोङो जाय जों ओंखाम संनाय जखाय संनाय बेवहाय जोङो गोरोबनानै जोङो ओ आखाइजों फेनस्रनानै गोरोबनानै एबा मिलायहोनानै जोङो प्लास्टिकआव ह सानसे बा साननै खोबनानै दोननाय जायो नङा होमबा औ बेनि उनाव जोङो सानसे बा साननैनि उनाव जा पार्स्टिकआव होनानै दोनो बेयो बै ओंखामनिफ्राय एबा जुमायनिफ्राय जोंहा बिदै ओंखारनाय एबा बिदै सोमजिनाय नुनो मोनो नङा नोंथां दा बिदै सोमजियो होमब्लाना जोङो बै जुमायखौ जोंहा खान्था एबा गोथौ आइजेंफोरावहाय सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंहा बा सान ब्रै सान द' सान स्नि सान जेसेबांनो दिना बारलांगोन एसेबांनो जोंहा जुमाय रोसिआबो बारा जालांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां एसे एसे औ दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा जा जोंनि जुमाय रोसि सोमजियो जा जुमाय बै दैखौ जोङो ओ लोंनायखौ जों नुनो मोनो एबा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ जेरैनिखि खि जोङो सान्दुं गोसायाव जुमाय रोसि जौ बिदैखौ जों लोंनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायाव जोंहा जुमायखौ मोननै बाहागोआव जोङो सावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय माथानि जुमाय एबा माइब्रानि जुमाय नङा होमबा नोंथां औ दा बे रोखोमैनो जोंहा माइब्रानि जुमाय होननानै बुङोब्ला ओ जोबोर गोदै जायो माइब्रानि जुमाया नङा होमबा नोंथां औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा माइब्रानि जुमायखौ से बोसोर नै बोसोर गाहाम थाम बोसोर गाहाम फिसिनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा माथानि जुमाय होनोब्ला जोंहा बै जुमाय बिदैखौबो जों लोंनाय नुनो मोनो माथानि जा जुमाय आदब खान्थि बेनि उनावहाय जोङो बै जुमायनिफ्राय लोंखांनानै जोंहा जौ गोरान महरै दिहुननाय आदब खायदाखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जा बादिहाय जोङो जौ गोरानखौ ओ जौ बिदैनिफ्राय जौ जखायनिफ्राय जोंहा ओ खान्था मोनथाम बाहायनानै जोङो संनानै जौ गोरानखौ खफ' महरै दिहुननानै जोंहा दहननाय जायो नङा होमबा एबा लोंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ नंगौ।
जोंहा माइरंनि बिबाङा जेरै जेरै बा फारला बा बा केजि माइरंआवहाय जोंहा ओ द' एबा स्नि बथलसो जोंहा ओ ओखारनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जों जौ गोरानखौ थिग बेबायदिनो बायदि रोखोम बाय आदब खायदा बाहायनानै जों जौ सावनाय आदब खान्थि बाहायनाय जायो दा ओ बायदि रोखोमै जोङो जोंनि गामियाव ओनसोलाव जोंनि आइजोफोरखौहाय जौ साव सावनायाव मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो। थिग बेजों लोगोसे जोंहा ओ माइरंनि अनगायैबो जोंहा फिथाइ सामथाइनि जुमाय एबा जौ सावनायखौ जों नु ओ नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय आमलाइ नि जेरैहाय आफेल फिथाइनि जेरैहाय ओ थालिर आथियानि। बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जुमाय सावनानै दहननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोल आवहाय
औ नोंथां औ औ
ओ नोंथाङाबो ओ जोंनि ओनसोलावहाय माबादिहाय जौखौ बाहायो सुबुंफोरा माबादिहाय सुबुंफोरा जौ बाहायो नांगौ माबादिहाय सुबुंफोरा जौखौ बाहायनाङा ओ जों माबादिहाय जोंनि ओनसोलाव मोननायनि अनगायै माबादिहाय केमिकेल होनानै जौ बानायनाय एबा ओ बिखान्थि खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां आं बे जौ बाहायनाय बा जौ लोंनाय बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो सानदों बा जोंखौ जों माबोरै बाहायनांगौ मा मुलामा बा मा खहा जायो आरो सोर बायदि सुबुंङा बे जौखौ बाहायनांगौ सोरबायदि सुबुङा बाहायनाङा आं बेनि सोमोन्दै एसे सोंदों फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ
नोंथाङा जिखिनि जौ बानायनायनि सोमोन्दै जिखिनि बुंबोबाय जौखौ माने माबोरै बानायनांगौ जोंखौ मानिफ्राय मोनो बेनिफ्राय माने माबोरै मोननाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनबाय।
औ थारैनो गोजोनथों।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। औ नोंथांङा बुंबोखानाय लेखा जौ बाहायनाय बा जौ लोंनाय बा जौ दिहुननाय बे जोंनि बर' माहारिनि बा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे एसे नेमखान्थि आरोना जेब्लानिफ्राय जोंनि हा जोंनि माहारिया सोमजिदों बे समनिफ्रायनो माने जोंहा बे जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। मिथि बा नेमान्थि दंङ आरो जोंहा नोंथां बुंनाय लेखा जेरै जोङो गिबियावनो बेफोर माइफोर ओ जेनेबा बिदिनो ओंखामफोर माबाफोर बेनिफ्राय बानायनाय जायो। नोंथां नों बुंनाय लेखा जेरै बिदिनो ओंखाम खौ रुग्रोनानै बा संनानै जोंङो बेयाव माखासे नोंथांङा बुंनाय बायदियानो खामानिफोरखौ बा आदबफोरखौ बाहायनानै जों जौ बिदैफोरखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथांङा बुंलांबाय माइब्रानि बिदै माथा माथानै बिदै बिदिनो गोबां गोबां माने समनिफ्रायबो माने फिसिनानै दोनो आरो। जेनेबा बोसोरसे बोसोरनै गाहाम जानाय बेयाव एम्फौ दैग्लिनाय एबा एमफौ खौ जानाय बेफोरबायदि जौखौबो मोननाय जायो आरो
जायो जायो थारैनो।
एम्फौ दै एम्फौ जायोबासो बे जौआ माने मोजाङै जाबाय होननानै। जों माने मिथिनो हायो बा मिथियोबा लोंजायो जेनेबा बेखौ जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोनानो जोंनि हारिखौ माने फोरोंबोखानाय आरो।
औ नंगौ सैथो खोथा।
माबोरै जिउ माबानांगौ बिनि सोमोन्दै एसे माबानांगौ। हायो आरोना माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो मिथिबोखानायबा। आबै आबौआनो फोरोंबोखानाय
औ।
ओमफ्राय जोंङो बेखौ माबोरै बाहायोबा माने मुलाम्फा जायो। बा खहा जायो बिनि सोमोन्दै आं एसे सुंद
औ औ औ थारैनो।
औ जोंहा गिबियावनो दानि जुगाव माने जेरै गोदो माने दानि जुगावथ' थारमाने जायफोर सुबुंफोरा बा देरसथ'वाखै एबा देरस्लाबाखै एबा। फरायसुला फरायसुलि। जायफोर जिदाइन बोसोरनि खमनि सुबुंफोर। जिदाइन बोसोर सोरनि खमनि सुबुंफोरा माने बे जौ बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोन्दों। मानो होनबा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि जौ दिहुननाय जेनेबा आसार खान्थि दङमोनब्लाबो गोदोनि दिनाव माने जायफोर सुबुंङा उन्दै। बा सानस'नो हाथ'वाखै जाय मानि देहाया गोरलै बेफोर सुबुंखौ माने जोंनि। आबै आबौमोना मोन माने बादा होखायमोनबा। जौ बाहायनायखौ बाहायहो होयामोन आरोना जायफोरा‌ बैसो जाबाय जायफोरा एसे बैसो जाबाय बा एसे बोरायबा बोरायदब जाबाय बेफोरबायदि सुबुङासो। माने बे बुकखौ बाहायोमोन आरोना औ दा आथिखालाव माने। जिदाइन बोसोरनि उनदैनिखौ माने लोंहोनो बा जौ बाहायनो होयामोन गोदो थिग बेबायदिनो माने। जोंनि बे गोदोफोर गोदो जौ जेनेबा जौ बाहायनाय जिखिनि नेमखानथि आसार खान्थि बे मानि जेबो खहा गोनां बा खहा गैयामोन आरो ना मानो होनबा गोदोनि सुबुङा बेखौ‌। बाहायोमोनब्लाबो माने थि बिबांनि बाहायोमोन माने बांद्रायखौ बाहाय। हायामोन आरोना ग्रोब बाहाय जाबाय ग्रोब औ। बेबायदिनो जोंनि माने जिखिनि जौ बाहायनाय बे माने मोजाङैनो मोजां सोलिबोयोमोन। जेबो दावराव दावसि खहा जेबो गैयामोन नाथाय दानि जुगावथ' गोबां। गोबांनि माने गोरलै गोरलै उनदै उनदै जेनेबा गथ'साफोर एबा फरायसाफोर। बा जिदाइन बोसोर जास्लाबै सुबुंफोरानो जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना। औ दा नै बेनि जाउनाव मा जायो जायफोर। गथ'फोरा बा उनदै उनदै गथ'फोरा बै जौ बाहायोबा बिसोरनि देहाया गोरलै बा मो मोदोमा गोरलै बिसोरनि मेलेमाबा सानस'नो हाया आरो ना बेखौ लोङोब्लाथाय मा जायो। गोबां बिबांनि खहा जायो आरो।
जायो जायो औ।
बिदिनो लेखा फरायायाव गोसो जनो हायि बिबदिनो माने गावजों गाव नांज्लाय खमलाय एसे एसेयावनो रागा जोंलायनाय इयुननि फारसे। साननो रोङि बिदिजोंनो गोदोफब थानाय माखासे बिबांनि माने जोंहा माने खहा जायो आरो। बे जौ बाहायनायनि सायाव आथिखालाव माने गोदोनि। बिबायदि माने बेखौ माने समानथि लाखि लाखिनाय जाया आरो गोदोनाय बायदि। गोदो माने जौ लोंनायखौ माने। समानथि लाखिनानै माने बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा खालामनाय जायो नोंथां माने। बेखौ मोनसे खेला बा बिदिनो माबा मोनसे। गावनि नांगौ जेनेबा सानफ्रोमबोनि बाहायनाय बायदिसो मानसिफोरा बाहायो आरो। मानो होनबा गोदोनि दिनाव मानि। नांगौनि बारा बाहायामोनबा सानफ्रामबो बेखौ बाहायामोन आरो। जेनेबा गोबावजों खनसे बिबादि नाथाय दानि जुाव जोङो नांगौ। माने सानफ्रामबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि। गोबां बिबांनि खहा जायो माने बेखौ जौखौ माने बाहायोब्ला मा जायो‌। बेनो बांद्राय बाहायोब्ला बे जोंनि साननो हानाय गोहो। बेयो माने जोबोद खम जायो आरो। जेब्ला बे जखौ बाहायनानै नोंथाङा बांद्राय बाहायो म जायो नोंथाङा गावनि न'खरनि बाय बाहागि गेदेर उन्दै रावखौबो सिनाया आरोना नोंनि मेलेमा मानि रावखौबो सिनाय। सिनाया बा हमनो हाया नोंथाङा माने जायनि जाउनाव गावनि न'खरनि गावनि आंगो। गावनि लोगो गावनि समाजनि सुबुंफोरजोंनो। माने नोंथाङा मा जायो एना एनि गेना गोरोनथि नांज्लाय खमलाय सैलायो बेफोरो जायो आरो। बेफोरो मानिफ्राय जायो हबा माखासे बिबांनि जौ बाहायनायनिफ्राय जायो आरो। आरोना नोंथां निखायनो बुङो। माने गोदोनि सुबुंफोरा माने जौ बाहायनायखौ खम बाहाय नांगौ बिबांनिल' बाहाय बिदि बुङोमोन आरो नाथाय दानि।